खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों।
आं नोंथांखौ हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आथिखालाव जेनेबा जों बोथोरखौ लानानै सावरायनो सानदों जेरै जोङो मा मा बोथोराव जोङो मा मा आबादखौ गायो बिनि सायाव नों नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ। आथिखालावथ' जोंहा दायो दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? जों दैज्लां बोथोराव जों गाहायैनो जों माइ आबादखौ जोङो बर'फोरा गाहाय आबाद हिसाबै जों गायो नङा होमबा? दायो दुब्लि फोथारा माइजोंनो आबुं जानानै सोमखोर जाबाय दायो। बिदिनो जोङो माइ आबादजों लोगोसे जों गोबां आबादखौबो मावो जेरै जोंनि उदैनि जानो थाखाय जेरै ओ जोङो मै जेरै जोङो मा होनना बुङो खुमब्रानि खुमब्रानि आ बाद नङा होमबा जेरै खुमब्रानि आबाद मावो जोङो जेरै खांख्रिख'ला आबाद पथल भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ जों गा जानो थाखाय जों बर' फोरा गावबागाव मावनानै जायो आरो। अब्ला जोङो माइखो माइ आबादखौ जोंनि थाखाय गाहाय आदार हिसाबै जोङो जानायखायलाय जों माइ आबादखौ जोङो बांसिन मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव। जोङो दिनै दुब्लि फोथाराव जेनेबा दै थाजोबो नालाय जों बेयाव गोरान खेथि आबाद मावनो हाया। जायनि थाखाय माइयानो गाहायखाय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो साफ्रोमबो न'खरानो आरो। जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' फ्रा स्निजि जौखोन्दोआनो आबादारि जोब नङा होमबा ‌नोंथां। बिनिनो जोङो माइखौ जों बोरै गायो होनना बुङोब्ला जोंनिथिंथ' आथिखालाव ट्रेक्टर जजोंसो एवनानै जों माइखौ गायनाय जायो गोदोनि बायसा जों नांगोलजों एवनाय जाला अ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो समजों खारफानो गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां। जायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरजों एवोबब्ला जोङो सानसेयाव बिगासे अ हाल सरि मोसौजों अब्ला जोङो बिगासेखौनो हाया। सानसेयाव दिनै ट्रेक्टरजोंनि अब्ला जोङो घन्टासेयावनो बिगानै बिगाथाम जोङो हा एवनो हायो आरो बे मानोना दस बिगा बिस बिगाबाबो जोङो दुइ घन्टायावनो मावजोबनो एवजोबनो हायो आरो बेखायनो जोङो दिनै समजों खारफानो गोनांनि थाखाय जोङो आरो हाजिरा खामलाबो मोननो थाङा जोंनियाव आथिखालाव गोबां खमायलांनो हमबाय माइ गायग्राखौबो नागिरना मोना। फुग्राखौबो नागिरनो मोनला जालांनो हमबाय बेखायनो जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव आस्रासो फैयो नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आस्रा माइ फोनायखौ औ माने जोंहाबो आसुरासो फोखायो दा नै जोंनिथिं गोबां आं नुदों दा दुब्लि बारियावनो गोबां आस्रासो फोजोबनाय आरो मानोना गोबां गोबां माइ गायग्रा मानसिनि थाखायनो बेफोरखौ आरो माइ आबादा बारासो फसल मोन - दो होननायखाय जोंहाबो जोंनि फोयो आरै बिदिनो बिज बिघा पन्द्र' बिघाखौ फोखानाय जायो आरो बेयाव खुनु गायनोबो नांला अकल नोङो दैखौल' मोजां लाखिनांगोन आरो बेयाव हाग्रा ओंखारोब्ला हाग्रानि थाखाय मुलि दोङो हाग्रायाव होबाबो अ माइयाव अब मया थै अखल हाग्रायाल' थैयो आरो नोंथां बिदि रायनिक मेदिसिन जेनेबा आथिखालाव अब्ला नोंथमोननि साइडआवहाय अ माइखौ जेनेबा माजों एवनानै बांसिन सिन गायो आथिखालाव आरो मा मा माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जोंहा मा माइखौ?
औ।
मिथिनायावथ' माइ आबादखौ जोंनाथिंहाय आइजं खेस्रं रनजित ओमफ्रायहायो जादु बेफोरखौहाय गायनाय नुयो आरो ना माइब्रा बेफोरखौ गायनाय नुयो माइसालिबो गायो ओमफ्रायहायो
ओरैनोथ' जोंना दाथ' बिगियानारि आदबनि जौगानायजोंहाय दा बे बेफोरबायदि आदबजोंहाय दाथ' ट्रेक्टरजों बांसिन गायनाय नुनो मोनो नाथाय अ जोंना इ जेन' मा होनो इजिहाय जेन' थाबैनो अ माने बो लोनाङै बायदि होननानै माने बांसिना माने ट्रेक्टरखौ सिगाङाव होनानै जोंनि बै फोरस हालेवनायखौथ' जों खारायनाय होननो मोना बे खारायनाय खौ टेक्टर जों खारायो आरोना फरस ताइम हालेवनायखौ अमफ्रायायो बेनि उनाव हाय अ हाया माने गायनायावहाय ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ बांद्राय गोथौआव हाबा बायदि दि होननानै माने ओ माने गायनो बांद्राय मोजां जाया होननानै हा हालेवनाय जायो आरोना मोस मोसौजोंहाय हालेवो आरो गायनाय समावहाय ओमफ्रायहायो माने सोरबा सोरबा आरो गासैबो नङा ओमफ्राय सो सोरनाबा सोरनाबा ओ मा होनो ट्रेक्टरजोंनो गासैखौबो गायजोबो खेबसेनो खारायबाय खेबसेनो सामोर होबाय खेबसेनो माने गायबाय आरो ना बिदि सोरनाबा सो नाबा ओमफ्रायहायो दाबो दङ जोंनाजों मोसौजोंनो गायो। ओमफ्रायो मोसौजोंनो माबा खालामो आरोना। बांसिन बांसिन ट्रेक्टरजों गायनायखौ जों निथिं नुनो मोनो आरो।
अ। औ होमबा नोंथांमोननि साइदावहाय ओ माइखौ जेनेबा हाखांनायनि उनाव ओ दुब्लि फोथार फ्राव जेनेबा दुब्लि फोथारनिफ्राय लाबोनानै बाख्रियाव दोनफैयो नङा होनबा नोंथां? बिनिफ्राय बे माइखौ जेनेबा नोंथांमोना सौनानै आरो माइ माइरं बानायफिनगोन नङा होमबा माइरं जानायनि उनावसो जों जायो। औ नोंथांमोननिथिं जेनेबा आरो माइखौ मा मा लाना फैनानै मा फिथाखौ मा मा फिथा जायो माइजों? मोनसां तेन ओ
माइजों फिथा जानाया बै सिथाव जा जानाया औ माइजों जोंओ ओंखामाथ एकनाम्बार ओंखामखौथ जों जाखाबाय माइनिफ्राय ओमफ्राय ओमफायो माइनिफ्राय ओंखाम जानानै ओमफ्राय बेखौहाय जोङो अनलाबो जायो। गुन्दै खालामनानै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै अनलाबो जायो बरनि फेभरेट ओंख्रि माने बरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जों जायो अनला दाउ बिनि संनानै जायो आरो खारै होनानै ओमफ्रायहायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ फिथा जायो फिथा लावदुम जायो ओमफ्रायहायो आरो बैखौ मा होनोमोनलाय आ सिथाव जायो दैनि सिथाव जायो ओमफ्रायहायो बिदिनो सिथाव गोरान जायो सिथाव गिसि बेफोरखौ बानायनानै माने माइरं रंनिफ्रायनो गुन्दै खालामनानै बेखौ सिबिं होनानै जायो आरोना फिथायावबोथ सिबिं होयो सिबिंजोंं सिनिजों ओमफ्रायो बेयावबो बै ओ सिथावफ्रावबो बिदिनो सिबिं होनानै जायो आरो
औ नंगौ नोंथाङाबो जोंहाथ औ जोंनि जोंथ जेनेबा बरफोरा फिथा जानोबो मोजां मोनो ग्रा नंङा होमबा जेखौ जों गाव गायनो गायनाय माइरंनिनो फिथा जायो जों बरफोरा नंङा होमबा जेरै बोजोसाबो जो मब्राबो जायो थिग बिदिनो जोङो ब्लेक राइस होनना बुङो जायखौ नङा होमबा बेखौबो जों जायो दिनै माने गोसोम माइरं नङा होमबा बेफोरनि फिथाखौ जों बनायनानै जायो आरो बेफोरदिनिफ्रायबो जौ जोंङो जौ बनायनानैबो लोङो नङा होमबा जों आबाद होननानै बुंओब्लाथ जोंहा बरफ्रा दायो जोंङो मेसें बोथोरावबो जेनेबा गोबां आबादखौ जों मावनायखौ जों नुयो नंङा होमबा जे जेरै जोंङो ओ माबा जोंङो पट बेफोरखौबो आलु बेफोरो मै लाइ मुला लाफा बेफोरखौ मावनाय जायो नंङा होमबा जोंङो लोगोसे जोंङो लोगोसे जोंओ बेजों लोगोसे जोंङो मा होन बिदिनो ओ बिसराबा बिदिनो जोंङो टार्म वाटारमिलन जायखौ टरमुस होननानै नंङा होमबा
उम
बेजों लोगोसे जोंङो ओ बै जुखाम नङा होमबा माकाइ होनो जायखौ बेफोरखौ जोंङो आरो सबायखो थेवबो जोंनिथिं गायो नसे ननैया बिदिनो गायो गासैबो गायजोबा बेसरखौ हले आथिखालाव जोंनि साइडआव गोबांङानो फोनाय जाबाय
उम
गाव गावनि नआव जानो थाखाय जोंङो बेसरखौ फोना लायो आरो बिगानै बिगाथाम बिदिनो जाय जेरै हागो ओ नोंसानि नखराव बिदिनो बेसर फैयोना नोंसाबो
औ फैयो फैयो औ बेखौथ जोंहा हा बेसरखौहाय जोंना गुवारै बे फोनाया फोबाय आरोना बै जे जोंङो बेजों एसे से मुलाम्फा मोननायनि रां मुलाम्फा मोननो थाखाय रां मोननो थाखाय बेखौ फोयो आरो ना गुवारै फोबाय बेखौ जेनबा बिगानै बिगाथाम नोंङाबा बिगा ब्रै बिगाबा बिदि फोबाय ओमफ्रायहायो आरो जों जोंङो बेसरखौहाय जानो थाखाय माने नआवहाय आलादा आरो फोबावो आरोना माने बारियावहाय फोबावो जोंना बेसरखौहाय आरो ओमफ्रायो
दाना बेखौ माने फिथाइ थायोगोन ना फेरेनो आरो बेखौ जास्ट बिलाइखो आन्था जागोन आरो औ औ
आरो फाथोखौबो ओ जों जे बे फाथोखौ मावोना दाथ ओ फाथो मावो माइ गायनायनि सिगां फाथो मावो बे फाथोखौबो फाथ थो आबाद मावनायखौबो बेखौबो आलादा बै मा होनो फाथोखौ फेदेरनो थाखाय बेखौहाय ओ बेखौथ फेदेरनो फोबाय गुवारै दस फन्द्र बिगा बिदि फोबाय ओमफ्रायहायो जानो थाखाय फिसा फिसा जानो थाखायबो माने नआव फैयो ओमफ्राय जुदि नोङोव नारजि जायोबा बे बरनि ओंख्रिखौ जायोबा बानायनोबा माने बै खौहाय नांगोन आरोना माने नारजि गोखाखौ जोंङो बेखौ नआवहाय हाय फोनानै जायो आरो ओमफ्राय आरो बे लाइ, मुलाफोरखौथ' जोङो ननि बारियावनो फोयो जानो थाखाय जेरै फान्थाव ओमफ्रायहायो फोरला जिंखा, जोगोनार बेफोरखौहाय नआवनो फोनानै लायो फानलु बेफोरखौ आरोना
नंगौ जों जेनबा जों जाब साफ्रोमबो बर'फ्रानो नआवनो गावबा -गाव जेरै दायोथो जेनेबा गोरान खेथि मावनो हाया जों गिसि खेथिखौबो जों ननि बारि दख्लासे बारियावनो जों गोबा आबाद खेति आबाद मावना जानो हायो आरो नङा होमबा? लेस्राफोरनि थाखाय इमान जोंनो हा गुवार -गुवार नाङा नङा होमबा जेरै बानलुफोरनि थाखाय। जोंनो बिगा बिगा हा गुवार नाङा नङा होमबा? बेखौ जोंनि बे दख्लासे हायावनो गोबां आबादखौ जोङो मावनानै जानो हायो आरो दैज्लां बोथोराव। बिदिनो जोङो मैथा जायो नङा होमबा? मैथा गोखै जेखो नाजोंबो जोङो गोथावै रदबना जानो हायो। हायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो आरो जोङो ओ आरो ओंख्रि दोङो होनबोला जोङो गोबां जोङो मोनो जेरै ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओंख्रिबाथ‌' जोङो जेरै दिंखियाफोर
औ।
बेखौ ओ जेनेबा जोङो दिंखिया बै खारं बिबार दायोथ' खारं बिबारा
औ खारं बिबार ना खारौ खान्दाइ होनो जोंनाथिं खारौ खान्दाइ बिबार औ बेखौथ' औ औ। औ औ नंगौ आरो नोंथाङा बेखौ जादोंना? जायाखै नारजि मा होननो ओ गाम्बारि बिबारजों जोंनि जे बर'नि ओंख्रि बेजोंबो जायो होननानै आं मिथिनो
जायो जोंनिथिं औ अ अब्ला नोंथां जोंहा समखौ बेखिनानै दोनथ'नोसै नामा आरो।
औ नोंथां जागोन दे।